औ हेलौ हेलौ
मा? हेलौ खोनायाखै नामा लोगो।
औ आब' मोजां खोनायाखैमोन लोगो दासो
मा खालामदों ओमफ्राय लोगो?
आङो ओरै दंथ'यो ओंखाम ओंख्रि संनायनि एसे लाहार फाहार खालामनो नागिरदोंमोन आरो आङो
ए माथो ओंख्रि संनो नागिरखो?
जोंहा बहल संनो नागिरदों लोगो।
औ
नोंस्रालाय?
जोंहा सङाखैनो मा संनाय जागोनथाय मिथिथ'वाखै।
अ
ओमफ्राय आं ओ आङो मा होनो बर'नि गोथावसिन ओंख्रै होननानै बुंबाथ' जोंहा अनला मेवा दाउ बिनि नामाबो फैयो नालाय
औ औ अनला मेवा दाउ औ
औ बेखौ बोरै बोरै संनानै बोरै बोरै फोमोनो बोरै बोरै गोथाव खालामो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा लोगो? माने नोंहा टाइम दङबा आरो
ओ टाइमा दंथ'यो माने संनाय खावनायाबो बारा जायाखै दासो एसे
औ औ औ गुसुङैबाबो खोन्थानो हागोन।
औ गोसो आंबो बारा मोजां रोङा नालाय संनो बेखायनो एसे गुसुङैबाबो फोरमायना होनोसै आं लोगो मा होनो अनला मेवा दाउ होनबाथ' जोंहा बिराद गोथाव बर'फोरनि गोथावसिन ओंख्रि बेयो। औ बेखौ माइरंनिफ्राय माबायो आरो उम सोमनानै गुन्दै माने अन खालामो आरो उवालाव सौनानै ओमफ्राय बेखौ दोननानै
सुमनानै लायो आरो ना
औ, औ ओमफ्राय रुइबाथाय माइरंआ गुरै जाबाथाय थाय माने बेयाव उवालाव होनानै देयो आरो, देनानै अन गुन्दै खालामनानै दोनो आरो बेखौ मोनसे आइजेंआव ओमफ्राय बेखौ उनाव दोननानै बिदिनो बेदर जरेनबा दाउ बेदर मेवा बेफोरबायदि होयोबा थाव संख्रि सामब्राम बानलु होग्रोनानै सोंहो
औ औदर बेदरखौ ज मेवाखौ ज एवहरग्रोयो आरोना
औ औ एवहरग्रोनानै बिदिनो संख्रै हालदै बिदिनो मस्ला मस्लि होयोना बेफोरखौ होनानै एसे एवनानै उनाव दै होनानै एसे गोदौबाथाय ग्लब ग्लब गोदौ होबाथाय मानोने बे अनखौ दैजों गलायनानै माबायो आरो हरो ओंख्रियाव हरो आरो होसनहरनाय होसनहरबाय ओमफ्राय बिदिनो गोदौ होबाय ओमफ्राय माबायो आरो बिदिनो गोदौ होबाय थानानै उनाव मोननोसै माबाबाथाय खारै इसे हरनानै होयो आरो
औ
बेबायदि खारै हरनानै उनाव बिदिनो गोदौ होबाय थानानै उनाव माबानिसै आरो ओमफ्राय नोंसिनिखिलाय माबायदि संनाय अनला ओंख्रिखौलाय लोगो
जोंहाबो बिदिनो संनाय जायो
औ
दानि जुगावथ' मा होनो उवालाव बारा देनाय जाला नालाय अनखौ बांसिनानो ग्रेन्डार होननाया बेयाव कारेन्टजों उननाय जायो आरो जों जोंहा जोंनिखै
मोब्लिबजों माबानानै
औ जों जोंहाबो जोंहाबो बिदिनो सङो सिगांनो अन माबाखौ माइरंखौ मोजाङै सोमनानै लाग्रोनानै रुजासे सोमनानै लानानै उनाव रानबाथाय बेखौ होयो आरो उवालाव खायसे उवालाव देयो खायसे ग्रेन्डाराव होनानै मोजाङै मिहि खालामनानै लायो आरो खालामना लानानै उनाव बिदिनो
बाहायला मानसिफ्रा
बिदिनो उनाव बेदरफोर होयोबा आरो मेवा होयोबा मेवाफोरखौ बेदरखौ सामब्राम फानलु होनानै एवना लाग्रोयो आरो सिगांनो एवना लानायावनो खायसे एवना लानायावनो खै खारैखौबो होखायो एवनायावनो ओमफ्राय खायसे उनाव होयो आरो अन हरबा
औ
जोंहा बांसिनानो एवनायावनो होखानाय जायो
औ बिदि भिदअ रेडि एवनायावनो हरो आरो ना
बेदर ए एवनायावनो खारदैखौ होखानाय जायो बिनिफ्राय बिदिनो मस्ला मस्लि होयोबा एसे होनोसै
औ
हालदै संख्रि होनोसै ओमफ्राय बिदिनो बै बेदरखौ ज मैमाखौजों एसे मोजहां जाजासिम एवनानै उनाव दै होनानै हरो आरोना बेयाव दैखौथ' नोंनि नोंसोर बे जेनेबा न'खराव साबेसे मानसि दं आरो बेसेबां बुरजा संनो गोसो बेखौ हिसाब लानानै होयो दैखौ जखा लानानै हिसाब लानानै होयो । ओमफ्राय उनावहाय जेब्ला बियो ग्लग ग्लग गोदौवो अन अन गुन्दैखौ जोङो ओरैनोबो हरनो हायो ओमफाय दैजों गलायनानैबो हरनो हायो आरोना । जोंहाथ' बांसिनानो दैजों गलायनानै हरो । ओ हर हनाय-हरनाय लोगो लो हरनाय लोगो लोगो बेखौ दसे एरग्लिबाय थानांगौ आरोना एव गारबाजों एरबाय थानांगौ नङाबा बेयो लाथा खानांगौ मोना अन गुन्दैया बेबो-बेबो माइरंसो माइरंसो नालाय बेबो बेखायनो उनाव बिदिनो जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो लाथा लाथा जायो अब्ला मगा दुन्दियाफोर दंबा आरो दुन्दियाफोर दंबा हरनाय जायो आरो ना ।
औ ।
बिदिनो बिदिनो सङो बिदिनो गोथाव जायो ओ जोंहाथ' ओरैनोबाबो अनला मेवा दाउ होनबा ओरैनोबाबो गोथावखा । जेबो मस्ला मस्लि नांलाया थेवबो होयो आरोना खायफा । गोथावसिन खालामनो थाखाय ।
होयो औ ।
मेवाइखौलाय नोंसोरहा बायोना ओ न'आवनो ओ दङो?
न'आव गैया गैनाया ओम्फाय एखमबा बिदिनो बायो ओमफाय एखमबा न' खाथियाव लायो आरो न' खा थियाव दङ । एनिखौ लायो ओम्फाय एखमबा मोनथाराबा बाजाराव बायना लाबोयो आरो । ओ नोंसिनि नोंसालाय दङ लोगो?
औ मेवाखोथ' जोङो ओरैनो गाव गोजाबो भाजा एवनानै जायोना ।
औ जायो औ आसारबो बानायो सोरबा सोरबा ।
औ खायसे अनलाखौ उ ओरैनो जेबो होआलासिनोबो संना जायो आरोना बेदर फोर होआलासिनो बेदरफोर होबा गोथाव मोनजायो जेरै दाउ बेदरफोर मेवा फोर होबा बेफोरबायदि होबाथ' गोथावसिन मोनजायोना ओमफाय खायसे मेवाखो
औ ।
खायसे अनलाखौ मिरामिसबो जायो जेरै बेयाव आलु फोर होनानै मैथ्रु बिबारफोर होनानै संनानैबो जायो ।
औ । औ ।
ओरैनोबाबोथ' अनला ओंख्रिया जाहा गोथावखा नालाय ।
गोथावखा औ ।
आलुफोर होबाबो
बेदर होआबाबो गोथाव जाखायो ओरैनो औ । मेवाखौलाय नोंस्रालाय बायोना न'आवनो दं लोगो?
जोंहा बायोसो ।
अ ।
मेवायानो मेवायानो गैया आरोना । बायनानै बायनानै संनानै जायो बिदिबा ओ बांसिनोथ' बायनायानो जाया मेवाजो अम अनला जानो थाखाय बाल'सोबाव बायनाय जायो आरो ना ।
ओ आजिखालिथ' बाजारावनो मोनखायो नालाय । बांसिनानो न'आव थाला ।
औ
बाजारावसो मोनजोबो दानि जुगाव लोगो नों
अनला ओंख्रि अनला मेवा दाउ ओंख्रिनि रायलायनानै जानोसो लुगैलायबाय ।
औ लुबैयाबा गोथावखा ओरैनो ।
सबायजों साम'खौबो बिदिनो सङो बिदिनो संग्रा बायदिनो सबायाइनि साम'आ जोंहा फार्स्टआवनो जोङो साम'खौ दैयाव खननानै लायो आरोना सोरबा सोरबा बिदिनो खनो सोरबा सोरबाथ' बायनानै जायो जों गामियाव थानायफ्रासो दैमा दै खाथिनि दै थानायखाय जोङो खननानै जानो मोनबाय ओजों टाउनाव थाग्राफ्राथ' बायनानैसो जानांगौ जायो सबबायजों साम'खौबो जों बिदिनो सिगाङावनो जोङो दैमायाव खनग्रोयो आरोना साम'आथ' अनेक रोखोमनि दं नालाय साम' लादाय साम' खान्दा साम' दाहोना बेफोर आरो साम' गोलाव बेफोरखौ जोङो सबायजों बांसिनानो समायदों जोङो साम' गोलावखौ संना जानाय जायो आरोोना साम' लादायफोरखौ जायोबा एरख'नानै फाजा एवनानै जायो जों ओमफफ्राय साम' गुसुं साम' दाहोनाय साम' द होनोनायखौ जोङो जोंनिखि साम' द होनोनायखौ जानाय जाया आरोना
अ अ
बिदिनो जोङो खननानै लायनानै लानानै फै फैबा सोमनानै दोनफैयो आरोना दैयाव
औ
हरसेनि थाखाय जाहाथे बिनि मैलाफोरा माबानायनि खिगारनायनि साम'आ सोमनानै दोनफैयो आरो बिदिनो ओमफफ्राय सानसे सानसे हरसे सोमनानै दोननानै अखानायैहाय सायो दाखोनखौ गारो साम'आथ' दाखोन थायोना बेखौ मिथि ज बयबो दा दखौ गारनानै दाखोरखौ गारखांबाथाय जोङो ससे दनानै गारो आरोोना म ज साम'नि खिथुखौ जायाना ससे दाननानै गारो
सोबनो बै माबायाव संनायाव एसे थाव संख्रि बानद हाद ननायनि
औ उनाव उनाव जोङो दानो दानखांबाथाय बेखौ बेयो गुफुर जाजासिम जों फुयो आर ना सोरबा सोरबा मनायाव सोनानै फैयो सोरबा सोरबा खादायावनो फुयो बिदिनो फुखांबाथाय जों आरो बेखौ दसे सोमनानै दोनबावो बेनिफ्राय जोङो उनावहाय सबायफोरखौ एवनानै लाखानानै उनाव देयो आरोना देनानै उनावबाथाय जोङो संनायाथ' बयबो संनो रोंखागौआनो
अ
जों सिगांनो सामब्राम थाव सामबाम फानलु होनानै साम'खौ गोबाव समनि थाखाय एवग्रोयो एवखांबाथाय सबबाय सिगांनो जोङो सबायखौ रुना दोनखायो ओमफ्राय उनाव साम' ख मोजाङै एवखांबाथाय बेयाव सबायखौ होसनसै सबायखौ होसनखांबाथाय बेयाव नोंनि जखा बायदि नों बेसेबां दै होनो बेसेबां रोसि जानो गोसो बेयाव दै होनानै जोङो बेखौ गोदौ होयो आरो ना गोबाव सम बिदिनो जोङो मस्ला मस्लि हरनानै उनाव लास्त थारावहाय बेयाव जों मगा दुन्दिया होनाय जायो साम' ओंख्रियाव, जाहाथे बे गोथावसिन जायो गोथाव मोदोमनायनि।
मोदोमोबो ना मगा
औ बिदिनो संनानै जानाय जायो आरोना।
ओ। गोथाव जायोना लोगो औ दे होनबा लोगो औ दे